औ
हेल'
औ हेल'
हेल'
हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
हेल'
हेल' हेल'
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
हेल'
खोनायाखै नोंथां।
आं खोनागासिनो नोंथां।
हेल'
हेल' औ हेल'।
खोनायाखै?
उम
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा खोनादों अब्ला न'। ओ जोंहा नोंथांजों आङो ओ गोनां खोथानि ओ सायाव सावरायनो होननानै सानना लादों ओ आंनो नोंथांनो फोरमायग्रोना होनोसै नङा होमबा नोंथां औ। दा जोंहा ओ सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय जोंनि जा आथिखालनि मबाइल खौ जों माबोरै बाहायनाय जायो बेनि सायावनो आं नोंथांनो फोरमायनो लाग्रोनोसै नङा होमबा। ओ दा जोंहा मबाइलखौ बाहायनाय होनोब्लाथ' जों गोदोहाय ओ नांगौ रोखोमनि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनामोन मानो होनोब्लाथ' गोदो ओ गोबां रोख रोखोमनि मबाइलाबो गैयामोन नालाय गोबां खममोन मबाइलनि बिबाङा दा बे रो रोखोमैनो जोंहा आथिखालाव गोबां बिबांनि मबाइल ओंखारनाय नुनो मोनदों। ओ जायखौ जोङो एन्ड्रयड मबाइल होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां ओ गोदोहायथ' जोङो ओ टेलिफन बाहायनायखौ गुसु नुनो मोनोमोन नङा होमबा बांसिनानो औ। दा बेखौ जोंहा टेलिफनावथ' जोंहा नांगौ रोखोमनि ओ बाहायनो हायामोन ओ। जोंहा नाथाय आथिखाल दिनैनि दिनाव जोङो आथिखालनि जा जानबुं एबा मबाइल बेवहायनो जोंहा गासै रोखोमनि खामानिखौनो जोङो मावजोबनो हायो। दा बिदिन्थि महरै सोलोंथाइनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला सासे फरायसायाहाय। ओम सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव जोंहा ओ गोबां सोलोंथाइ लानो हायो मबाइलजोंनो। जेरैहाय ओ अनलाइन सोलोंथाइ जायखौ बुङो जों नङा होमबा नोंथां। औ बेनि उनावहाय जोंहा ओ बुंबावजायो जेरैनोखि जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा बायदि रोखोमनि सोंनायनि फिननाय मोननो हायो नङासै होनबा आथिखालनि जुगाव मबेलजोंनो औ औ थिग बे बादि बिदिनो ओ सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव फरायसाफोरा गोबां रोखोमनि ओ हेफाजाब मोनबोगासिनो दङ मबाइल मबायलखौ लानानै औ दा बे रोखैनो जोंहा मबेल खौ होननानै बुङोब्ला मबाइलखौ जोंहा बाहायनो रोंब्ला मबाइला मोजां आरो नाथाय बाहायनो रोङाब्ला जों फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि मबाइला नों थां बुजिदोंना? औ औ। दा बे रोखोमैनो जोंहा मबाइलनि बाहायथि होनोब्ला जोंनि सुबुंफोरखौ गामि गफानि ओनसोलनि टाउननि सुबुंफोरखौहाय बायदि रोखोमै बाहायनाय जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो बाहायनाय होननानै बुङो ब्ला जोंहा रांखान्थिनि बिथिङावहाय ओ आथिखाल जोंहा मबाइलजोंनो गोबां रोखोमनि रांखान्थि आरजिनाय नुनो मोनो जेरैहाय इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्रामफोराव ओ गावनि रोंगौथिफोरखौ देहायनानै ओ जोंहा ओ जों ओ भिडिअ' खालामनानैनो मबायलजों ओ बायदि बायदि ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन हादोरफ्राव दावबायहैनानै बै जायगानि जानाय लोंनाय, थानाय, गाननाय जोमनाय बै जायगानि ओ जा दंफां लाइफां, जिब जुनार ओ बेनि जा बेफोरखौ दिन्थिनानैनो जोंहा इउटुब एबा फेसबुक, इन्सटाग्रामफोराव आपलड होनानै बैफोरनिफ्राय जों हा गोबां बिबांनि रां मोननो हायो एबा रां आरजिनो हायो नङा होमबा, मबाइलनि गेजेरजोंनो नों थां। औ औ थारैनो सैथो। दा ओ बेनि उनाव दंबावो जोंहा मखजाबावो जेरैहाय जोंनिखि आ रांखान्थिनि बिथिङावनो बुंबावजायो जेरैहाय जोंहा गोदोहाय जोङो रांखौ दहननो एबा सोनो थाखाय जोंहा बेंक एबा ए टि एमआवहाय थांनो गोनां जायोमोन नङासै होमबा नोंथां? औ। नाथाय आ आथिखालनि दिनाव जोङो ओ फैसाखौहाय एबा रांखौहाय ओ न'आव थानानैनो गावनि मबाइलजोंनो दैथायहरनो हायो गुबुन जायगायावहाय। आरो ओ जोङो ओ दैथायहरनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओ जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावहाय ओ जोङो माबा मा होनो इखौ रां लाबोनो हायो नङा होमबा नोंथां, खोनादोंना? औ औ औ। थिक बेबा बिदिनो जोंहा नांगौ रोखोमनि हेफाजाब मोननो हादों आथिखालनि दिनाव। दा बे रोखोमै जोंहा रांखान्थिनि बिथिङाव बेखौनो मख'जायो। आरो मबाइलजों जोंहा हेफाजाब मोननाय होननानै बुङोब्ला जेरैखि आथिखालाव आ बायदि रोखोमनि मानो बेखौ ओ मा होनो गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय ओ न'आव थानानैनो जोंहा खालामनो हायो नङा होमबा? जेरैनिखि मबाइलजों जोंहा अर्डार होनानै बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय जोङो ओ गाननो हायो। जेरैहाय फ्लिपकार्ट एमाजनफोरावहाय नङा होमबा नोंथां मबाइलनि गेजेरजोंनो। औ। दा बेनि उनावहाय जोंहा मखजावबावनो हायो जेरैहाय ओ जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जेरैहाय जों न'आव थानानैनो जानाय लोंनायफोरखौबो मबाइलनि जोहैनो अर्डार होनानै जोंहा ओ जानो हायो नङा होमबा औ दा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जायनिखि जोंनि बिरखं जायखौ जों बुङो यारप्लेन एयारप्लेन आरो ट्रेन जायखौ जों बुङो रेलगारि नङा होमबा बर' रावाव
औ औ
बेफोरनि जा टिकिट जा टिकिट बेफोरखौ जोङो नआव जिरायना थानानैनो ओ स्टेसन एबा एयारपर्टआव थाङालाबासिनो जोंहा न'आवनो गावनि जानबुं एबा मबाइलजोंनो ओ टिकेटफोरखौ बै टिकेटफोरखौ दाननो हायो नङा होमबा नोंथां खम समनि गेजेरावनो औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो ओ खामानि मावनो हायो आथिखालनि दिनाव मबाइलजों लोगोसे औ थिग बेबादिनो जोंहा गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम ओ खौरां लालायनो थाखायबो जोंहा ओ मबाइलनि जोहैनो लालायनो हायो गुबुन जायगानि ओमफ्राय गुबुन जायगानि ओ खौरां मोनथिनो थाखाय दसे समनि उनावनो जोङो बै जायगानि ओ खौरांफोरखौ मिथियो नङा होमबा औ औ दा बेनि उनावहाय जोंहा मख'बावनो हायोदि जेरैहाय जोंनि जा ओ भिडिअ' कल जायखौबो जों बुङो मोखांजों मोखां नायज्लायनाय ओ बिमा बिफा गावनि बिमा बिफाजों ओ गुबुन जायगायाव थाहैनानै मोखां नायज्लायनो हायो नङा होमबा भिडिअ कल नि जोहै नायज्लायनो हायो मोखां नुज्लायनो हायो नङा होमबा औ औ थिग बेबादिनो दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जों मबाइलखौहाय माबायदि बाहाय बोदों दिनैनि दिनाव मबाइलनिफ्राय जों माबादि हेफाजाब मोननो हादों एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङाबो औ औ दे फोरमायना होदो
ओ ओहु मबाइलाथ' जाहैबाय जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि मोनसे आगजु नङा होमबा नोंथां
औ
मा
मबाइला जोंनि ओ सिगां जोंनिया मबाइलनि राहा गैयैनि थाखाय जों गावजों गाव एबा गावनि ओ न'खरनि मानसिफोरखौ खबर लानो हायामोन बारा गुबुन जायगानि बाथ्रा मोनथिनो मोनामोन बेवहाय जा जायगायाव जा जायो बेखौ खौल' मोनथिनो मोनोमोन नाथाय नाथाय दानि जुगाव मबाइल ओंखारनायनि थाखाय खाय ओ जों गुबुन जायगायाव मा मोन मोनसे दावराव दावसि जाब्ला इउटुब फेसबुकफोराव नायनानै मोन्थिनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो जों ओ फरायसा समाव मबाइलनि जोबोर गोनांथि जा
ओ बेरायनो थांनो नागिरदों नै बेरायनो फरायसालियाव ओ सोलोंथाइफोरखौ मबाइल नायनानै जों गुगोल बेफोराव सार्च खालामनानै जों सालियाव मोनजोबनो हायि जों टाइपखौ जों मबाइलाव मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बेजोंनो सासे फरायसा आ ओ गोजौसिम दावगालांनो हायो आरोना। खोनादोंना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो मबाइलखौ ओ गाज्रि बाहायनाय ओ गाज्रि बाहायनायनि बेलायावबो ओ सुबुंफोरा ओ गाज्रि फारसे दावगालांनो हमो नङा होमबा थां मबाइला मोजांबो जायो गाज्रिबो खालामो।
औ।
ओ जेरै मबाइलनि अनगायैबो गोबां कम्पिउटार
औ।
ओ बेफोरबाय कम्पिउटार टिभि बेफोरबायदि दानि जुगाव औ जोबोर आगजु ओंखारलांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ ओंखारदों ओंखारदों औ।
ओ दा कम्पिउटारावबो जेरैहाय जों गावनि गोनांथि एन्सार ओ फरायसानि बेलायाव ओ गोबां सिखि नागिरनानै जों गावनि नांगौ सोलोंथाइखौ नागिरना लानो हायो नोङा होमबा नोंथां?
हायो हायो हायो औ।
ओ बेनि अनगायैबो
औ।
जोंनि ओ जोंनि जिउआव मबाइल
औ।
जोबोर गोनांथि जानानै फैयो नाथाय मबाइलखौ मोजां आरो गाज्रि बाहायनायनि सायावसो सोनारो। जाय मानसिया गाज्रि बाहायो जाय मानसिया गाज्रि बाहायो बेयो म-ओ
औ।
गावनि जिउखौ एसेब्लाबो ओ
औ।
गाज्रि लामायाव थांहैयो आरो।
औ।
जाय ओ जाय सुबुङा मबाइलखौ मोजां एबा गावनि गोनांथि खामानियाव बाहायो बै सुबुङासो जिउआव जौगासार जाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां?
सार जानो हायो औ नंगौ।
ओ नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा खोन्थालांखाबाय ओ
औ। औ नंगौ थारैनो नोंथां ओ जोंहा गोबां खोथा मोजां जोङो मोजां मोजां खोथा सरायलायबाय सानोयजों नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ औ। ओ जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायलायनायनि समाबो जोंहा ओ जा बाय नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनो मोननानै थारैनो गोसोआ गोजोननाय मोनबाय।
औ।
ओ आरोबाव इयुनाव नोंथांजों आरोबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थिनाय जाबाय। गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम औ दे।
गोजोन्थों।